औ नोंथां ओ नोंथाङा फ्रि दंना
औ आंथ दङ दायो फ्रियानो
जोंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो मोनसो खलखौ खालामनाय जादोंमोन
नंगौ दे औ औ हागोन
ओ बिदिब्ला आंनि आयदाखौ आंनो सावरायग्रोनोसै औ जों नोंथां दिनै एसे हान्था मेलानि सायावनो सावरायनो नामा
औ जोंथ हान्था मेला होननानै बुङोब्ला गुबैयै दावबायनाय ओ जेरै ओ गारि मथर जों गारि मथरनि हान्था मेला ओ बा ओ मा होनो बेखौ ट्रेन औ ट्रेन औ रेलगारि औ बेनि हान्था मेला आरो आथिखालाव जों माने ओ अख्रां जाहाज नामा होनो बेखौ
ओ बेजोंबो जों हान्था हान्थिनायखौ नुनो मोनो ओ बेजों लोगोसे जों आथिखालाव हान्था मेलायावहाय ओ जोंनि जि गोदोनि रुजुनायाव आथिखालाव जों गोबां लामाफोरखौबो मोजां जाबोनायखौ नुनो मोनबाय जायनि थाखाय जों हान्था मेलानि सुबिदाया साबसिन जाबोनो हादों बेजों लोगोसेनो जों हान्था मेला जौगानाय लोगो लोगोनो जों गोबां माने खाबुखौ मोननो हादों ओ जेरै सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों बुंनो हायो हान्था मेलानि सुबिदा जानायनि थाखाय ओ जों जोंनि जि इयुन जोलै ओ बिथांमोनाहाय ओ गोजान गोजान जायगायाव थांनानै ओ जों फरायनो हानाय खाबुखौबो मोननो हादों ओ बेजों लोगोसेनो जों हान्था मेला जौगानाय लोगो लोगोनो ओ जोंनि जि बर' सुबुंफोर ओ बिथांमोना गावसोरनि जि बेपार फालांगि बेवहायबो जों जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों। ओ जों गोबां ओनसोलावनो नुनो मोनो जे ओ जोंनि जि ओ बर'फोरनि बारियाव थानाय औवा बिफां। औवाफोरखौहाय जोङो जोंनि ओनसोलनि जि फालांगिरि बिथांमोन ओ बिसोरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बा गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बेबायदि बुथुमना लाबोयो बुथुमना लाबोनानै बेखौ जों माने ट्रेन्सपर्टनि गेजेरजों दैथायहरनायखौ नुनो मोनो ओ जायगाफ्रावहाय बेजों लोगोसेनो जों औ नोंथां
दा जोंनि आयदाया मा होननाय हान्था मेला ना नोंथां
हान्था मेला नोंथां औ।
हान्थामेला होनोबा जोंहा गुबैयै हान्थामेलानि राहायानो जाहैबाय जोंहा दैजों थांनाय हान्था मेला लामाजों थांनाय हान था मेला आरो जोंहा मा अख्रांजों बिरनाय मोनसे हान्थामेला आरो
अ नोंथां।
दा जोङो दैजों होनोबा जोंहा जाहाजफोर बा नाव बेफोरजों जों हान्था मेलाया बा बेनि आ बिजोंनो थाङोमोन आरोना जों थांलाय फैलाय खालामोमोन आरो बा हान्थियोमोन आरो गोदो।
औ नोंथां।
नुनो मोनो जोंहा जोंनि आसामनि बिखा गेजेरजों गेजेरजोंनो बोहैलांनाय मोनसे दैमा दं। बे दैमायानो जाबाय बुरलुंबुथुर दैमा बे दैमा जों गोबां रोखोमनि जोंहा जाहाजफोर बा नावफोर बेबायदिजोंबो हान्थामेला नि राहा दं आरो ना।
औ नोंथां।
दङ जेरै नोंथां जोंहा आ गोबां रोखोमनि माल माथा बुरजा बुरजा माल माथाफोरखौ जोङो जाहाजजों लाबोनाय नुदों आरो बा जोंनिफ्राय दैथायहरनायखौ जों नुदों आरोना। जेरै जोंहा बे जोंनि हादोरनि मोनसे नेसनेल वाटार वेस होनना बुङो इंराजियावहा। औ बे बेयो जाबाय नै नाम्बार ना नेसनेल वा टार वेस दुइ नाम्बारा नै नाम्बारा जोंनिया ब्रह्मपुत्र। बा बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेरजों दं आरो बेयो बेनो जाबाय जोंनि सानजा फारसे थानाय सदिया सदियानिफ्राय धुबुरिसिम आरोना बियो।
औ नोंथां।
बेयो जाबाय ओ नेसनेल वाटार वेस तु आरो नेत नेसनेल वा वानआ जाबाय जोंहा बे गंगा गंगा दैमानि गेजेरजों बोहैफैयो आरोना। थ बि जाबाय आ आथिखालावबो जोङो गोबां माल माथा रोगानाय बा सुबुंफोर बेरायनायजों बे जाहाज जों दैजों हान्थिनायखौ जों नुयो। आरो गोदो गोदायथ' बांसिनानो जोङो आ दैजोंबो हान्थियोमोन। जेरै जेरै साइद जों दैया बोहैदों बेजों माने मोजांमोन आरो हान्थिनो।
हमना ला आसामनि सानजा फारसेनिफ्राय सोनाब फारसे फैनोबा सिगांनि बा गोदोनि गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बे दैजोंनो फैयोमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो आं बे मोनसे नुनो मोनदों आरो बा खोनानो मोनदोंखि मोनसे मुंदांखा जेरै जोंनि गुवाहाटि नोगोरमायावहा आ माबा जादोंमोन ओ मोनसे नमामि ब्रह्मपुत्र होननाय मोनसे फेस्टिभेल जादोंमोन आरो फोरबो। बेहाय ओ बेहाय माबानिफ्राय माजुलिनिफ्राय बे जायथुबा हारसाफोर जोंनि ओ सत्रफोरनि सत्रधिकारफोर थायो बिथांमोना बे नावजों जाहाजजों फैदोंमोन आरो ना गुवाहा टिसिम दैजोंनो औ। बेबायदि गोबां रोखोमनि हान्था मेला दङ आरो गुबैयै जोंहा गोदोनि समाव हान्था मेला होनोबा जों जों बांसिना लामाजों बा हाजोंनो हान्थियोमोन आरो । उनाव म मसलबारि ओ गराइजों बेबो बेफोरजों जोङो, बा मैसो गारि, मोसौ गारि नङाबा गराय बेफोरजोंनो हान्थियोमोन आरो ना। नङाबा मा जाहैमोन गोदो-गोदाय राजा-महाराजानि समावहा, बा गिदिर सुबुंफोरखौ जेरै, हाग्राखौनो जा, बा मन्त्रिफोरखौनो जा, मानसिफ्रा बोखांनानै माने जायगा दं आरो नोंसोर बेखौ बबा साब्रैबा साबा मानसिफ्रा खौ बोखांनानै लाबोदोंमोन आरो
औ नोंथां।
आरो आथिखालाव नुनो मोनबाय जोंहा लामानि अनसनाय होनबा जोंहाहा मटर गारिजों दावबायनाय हान्थिनाय नङाबा, रेल गारिजों हान्थिनाय बेबायाददि दङ। आरो अफ्रांजों हान्थिनाय हों उरां जाहाजजों हान्थिनाय, नङा होमबा? माब बे हेलिकप्टार दं बेजोंबो हान्थिनानै हामनो हायो आरो औ, दा बेबायदिनो जोंहा हान्थिननायजों जों गोबां जायगा दावबायनो हायो। हान्थिनानै बा हान्थामेलानि राहाजो माद ओ राजा लामा दङ। जेरै - नोंथां बा जोंनि फैनो, बे हान्थामेला, बा राजालानि बे मोनसे दङ। बे आरो गोबां रोखोमनि दङ जेरै- राजा लामा जिबा राजा लामा थामजिस्नि बेफोर दं आरो जोंनियावहा
उव नोंथां
औ बेबादि दं आरो नोंथाङा। दा बिदिबा औ जोंहा हान्था मेला नि राहायै, जों आरो मा मा जायगा दावबायनो हायो बा नोंथाङा बबावबा थांबाय नामा मा दैखां थांनाय मा मा मा हान्था मेलाायनि राहाजों मा जायगायावहा बेरायहैदों आरो ना? बेनि सोमोन्दै एसे नोंथांनि जितुबा एक्सपिरियेन्स नोंथाङा माबोरै नोंथाङा ओ मोन्दांथि मोनबोनो हानायनि बेनि सोमोन्दै एसे फोरमाय
औ नोंथां ओ आन्था मेलाजों ओ बा बेबायदि एक्सपिरियेन्स होननानै बुङोब्ला आंहा एस एसेबां बेबायदि गैया ओ मानो होनोब्ला दासिमाव आं माने बेबायदि गोबां ओ जायगा बेरायहैयाखै, ओ ओरैनो जोंनिफ्राय जि जोंनि ओनसोलनिफ्राय जों जे गुवाहाटिसिम थांलाय - फैलाय, खालामनो थाखाय जों गुबैयै बास गारि, आलट्रा ओ बेजोंनो जों बांसिन दावबायनायखौ जायो। ओ बेजों लोगोसेनो जों ओ - ओ बेबायदि जोंनि फ्राय ओ जेेरै- रङियानिफ्राय जों हरै तेजपुर, ओ ओ बा औ नोंथां, बेबायदि जों ओ ट्रेन जोंबो बेबायदि दावबाय नायनि मोनसे एक्सपिरियेन्स दं।
औ रेलगारिजों नोंथाङा औ औ रेलगारिजों दावबायनानै माबोरै मोननाय मोनो? माबोरै माबोरै गाखोनांगौ बा माबोरै थांनांगौ माबोरै टिकेट लानांगौ बेनि सो बुदों
औ नोंथां ओ रेलगारिजों दावबायनो थाखाय ओ जों बेबायदिनो आथिखालावथ' ओ अनलाइननि मुगा नालाय नोंथां ओ जों ओ गुबैयै जों अनलाइनावनो टिकेटखौ खालामग्रोना लानाय जादोंमोन।
औ ओ बेनिफ्रायहाय ओ जों माने स्टेसनाव थांनानै ओ बेबायदिनो जों जोंनि जि दाबा ट्रेननि कता बेवहाय ओ जों गाखोनानै बेबायदि दावबायदोंमोन आरो
औ
ओ नोंथा औ नोंथां नों
बिदिनो औ उरां जाहाजफोरजों दावबायनायावहाथ' जोबोद मोजां आरो ना उरां जाहाजों जों जोबोद गोजान गोजान जायगा दावबायनो हायो बा गुबुन हादोरफ्रावबो जों थांनो हायो नङा होमबा
औ नोंथां
दा बेबायदिनो आंबो थांदों अरां जाहासाव गाखोफेरदों नालाय
औ नोंथां
बेहाय जोङो सिगाङावनो अनलाइन टिकेट दानग्रोना लाबाय बेनि उनावहा जेब्ला जों एयारपर्टवहा उरां जास थांजायो जों उरां जाहासनि गाथोन थायो बे गाथोनाव थांनानै बिथांमोना जोंनि टिकेटखौ चेक खालामो नायो। जोंआ हाबलाङो आरो बेनिफ्रायनो उनावहा जोङो ओ उरां जाहाजावहा गाखोबाय गाखोनानै जेब्ला खारनो नागिरो बिरनो नागिरो अब्लानिया एसे गिनाय मोनो आरोना गोसोखौ बिखाखौ बिखाखौ माने ख्लाब ख्लाब बिदि मोनखाङो आरो ना बिखाखौ गिनाय मोनो। जोबोद गोखै् नालाय गोख्रैथिया बिनि खरथिया जोबोद नालाय जोबोद बुरजा ओरैबादि खरथि थायो माने बिराद गोख्रैखारो आरो गाहाय खारनानैसो बिरो आरोना। बिरनाय लोगो लोगो नो बे बिरनाय समावहा जोबोद गिनाय मोनो आरो एसे। ओमफ्राय जेब्ला गोजौआव थांबाय गोजौआव थांबा नोंथाङा जोंदि रुम सिङाव बा गावनि खथायावनो हाबना थायो बा बेबायदिसो मोनो आरोना गोजौहा। हाबा ओमफ्राय बिनि उनावहाय ओ जेब्ला जोमोरैफोरजों एसे एसे सौदाव लायो अब्लानिया ओ उरां जाहाजा एसे गोजौ थांलाय गाहायाव थांलाय जायो आरोना। अब्लानि आरो बे हाखौ गावनाय बादि मोनललाय आरोना गिनानै।
अ नोंथां।
ओ औ बेबायदिनो आंनि एक्सपिरियेन्सा आं बिदिन फोरमाय लायो बेबायदिनो जोंहा समाबो जाबाय बिदिबा दोनथ'नोसै
औ नोंथां ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय उम हान्था मेलानि सोमोन्दै फोरमायनायनि थाखाय
दोनथ'बाय बिदिबा